हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे जोम जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय बे सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन नना नोंथां।
औ नोंथां सावरायदो हागोन।
औ जोंनि ओनसोलावथ' दा सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि जानानै दङ। मानो होनबा जोङो सोलोंथाइ नङाब्लाथाय जोङो बे जि जि थासारि बेवहाय थांना थानाया एसे गोब्राब जानानै फैदों। मानोना जोंनिया सोलों थाइनि जोहैसो जोङो बायदि रोखोमनि रोंगौथिफोरखौ दा जोङो गावखौनो माने ओ बै रोंगौथिफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो एबा सोलोंथाइफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो बेनिखायनो बे सोलों सोलोंथाइया दासान्दि जोबोद गोनांथि आरो बे सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' दानिया बे आरोंगायारि जोङो गोदान गोदान जि टेक्न'लजि बायदिसिना फैबाय। बेफोरनि सोलोंथाइफोरखौबो जोंनो नांगौ जायो आरो बायदि रोखोमनि औ सोलोंथाइफोरा गोदान गोदान जाबाय दाथ' मबाइलफोर फैबाय जानबुंफोर ना नोंथां। औ बेफोरखौबो जोङो जेनेबा सोलोंना लानांगौ जायो नलबा जों बेयाव ओ जोङो एसे थांना थानायनि असुबिदा जानायखौ नुनो थाङो आरो नोंथां। होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना जोङो सोलोंथाइखौ मा रोखोमै मोननो हायो। जे उन्दै समाव जोङो फरायसालि फोराव थांनानै सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय गोनांथि नामा नोंथां।
औ नंगौ। जोङो उन्दै समावनो सोलोंथाइखौ लानांगोन। मानो होनोब्ला जोङो फारसोमनि फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायबो जोङो सोलोंथाइ लानाया गोनां मानो होनोब्ला जोंहा ओ जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो सोलोंथाइ लानानै बेबादिनो जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बाथ्रा मिथिनो गोनां दङ जेरैहाय जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों बेफोर बाथ्राफोर खौ मिथिनो हायो बा रोंगौथिफोरखौ लानो हायो। आरो बेफोरबादिनो जोङो उन्दै निफ्रायबो ओ सासे गथ'खौ सोलोंथाइ होनाया जोबोर गोनां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ आरो बिदिनो नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा सोलोंथाइ बे सोलोंथाइ बिथिङाव नोंथाङा फरायसालिफोराव थांनांगौ जायोन उन्दै गथ'फोरा स' बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलाव बे जायगायाव ओ फरायसा सालि हिसाबै नोंथाङा प्राइभेट स्कुल एबा सरकारि स्कुल माबे मोनसेयाव साबसिनै माने ओ बांसिनै फरायसाफोरखौ थांनायखौ नोंथाङा नुबाय दङ'।
जोंनि ओनसोलाव दाथ' जोङो गोबां प्राइभेट स्कुलफोराव लांनायखौ नुगासिनो दङ नोंथां बेबायदिनो सरकारि स्कुलावबो सरकारि स्कुलावबो लाङो लांनाया नाथाय एसे प्राइभेटाव एसे बांसिनखौ जों नुयो आरो मानो होनोब्ला जानो हागौ सोलोंथाइखौ अबावबा खम अबावबा बांसिन बेबादि साननानै होनोबो हागौ
बेफोरबायदिनो जोङो ओ प्राइभेटआव लांनायखौ बांसिन नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि आर' बेफोरबो जाहोन जानो हागौ आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया जेनेबा बेवहाय फरायसालिफोराव जे सोलोंथाइ लानायनि जि फरायसाफोर बे फरायसाफोराबो बांबाय बे बांनायजों लोगोसे माने औ बै प्राइभेट स्कुलफोरावबो जोङो लांनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां आरो जोंनियाथ' बेवहाय अ फरायसालियाव थांनानै जोङो सोलोंथाइ लानाय बे सोलोंथाइ लानायाव जोङो जेनेबा फरायनाय ओ फरायनो आरो लिरनो रोंनाय बेफोर सोलोंथाइ एबा जोङो आखलफोरखौ जोङो सिनायनो हानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आर' जों फरायसालिफोराव थांनानै जोंनि बिमा रावजोंनो जोङो सोलोंथाइ लायोब्ला साबसिन हामसिन जों गावनो माने ओ सोलोंथाइ लानो हायो एबा गियानफोरखौ आरजिना लानो हायो होननानै ओ जोंनि गेजेराव माने फोथायनाय दोङो आरो नोंथां। औ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना दे सासे फरायसा लियाव मो-मोनसे फरायसालियाव माने फराय साखौ फोरोंनो थाखाय सासे फोरोंगुरुनि आखुवा मा रोखोम जानांगौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां। सासे फरायसाखौ जोङो गिबियावनो फोरोंनो थाखाय बे गथ'आथ' जेब्ला फरायसालियाव फैनांगोन अब्ला जेबो बुजिया। बा गिनाय थागोन अब्ला जों बेखौ गिबियावनो अननांगोन। बेबादिनो अननायजोंसो जों बेखौ फोरोंनांगोन। आरो औ। मेबि मेबि बुजिनाय बेखौ जोङो नायनांगोन गथ'आ बुजिदोंना बुजियाखै!
बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोङो गथ'खौ फोरोंनांगोन आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो। बिदिनो माने जोंनिया औ फोरोंगिरिया फोरोंनायाव माने बेखौ फरायसाफोरखौ जोङो सुबिदाफोर होनांगोन आरो गोदान गोदान आदबफोरजों जोङो फोरोंबाथाय फरायसाफोरा जोबोरैनो गोनां थारमाने गोरों जायो आरो बिदिनो जों गोजौ फरायसालियाव फरायनो थांनायाव जोंनिया गोबाङानो थाङो आरसजों थाङो एबा खायफाया जोंनिया साइन्सदो थाङो ओ आरो गुबुन बिदिनो कमार्सफोरजों थाङो। नोंथाङा ओ माबाफोर बिदि सानो नामा जेनेबा बै बिथिंजों थांबा साबसिन जायो बै बिथिंथिं थांबा साबसिन जायो होननानै?
बेबादिथ' आङो जेबो साना नाथाय ओ गुबुन गुबुन जेरैहाय ओ आर्टस आयदायाव थांनाया जानो हागौ गुबुन लामा जों आरो कमार्स आयदायाव थांनाया गुबुन लामाथिं बेबादिनो ओ गावबा गावनि जेरैहाय गोसो जानानैहाय लानाय बेफोरो गुबुन गुबुन लामाथिं थांनायाव मदद होयो आरो नोंथां जेरैहाय औ जेरैहाय बेनो ओ आर्टस आयदायाव फरायनानैबो माखासे ओ बिजिरगिरि बेफोरबादि जानो हायो नोंथां। जेरैहाय कमार्स आयदायाव थांनानैबो नोङो गुबुन गुबुन ओ बिफानाव जेरैहाय ओ जेरैहाय कमार्स आयदानि रोंगौथि गोनां। ओ साख्रिफोर थायो।
औ फालांगिफोरावबो औ।
औ फालांगिफोरावबो बेफोरबादिखौ मावनो हायो।
औ।
ओ जेरैहाय साइन्स आयदायाव फरायनानैबो बा डक्टर इन्जिनियारनि जोङो बि -ग्रिखौ लानो हायो बेफोरबायदि आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो। जोंनिया माने बैफोर थांनाया जोंनिया गावबा गाव फरायसाफोरनि जोंनिया जि रोंगौथि बे रोंगौथिनि हिसाबै आरो खायफाया बे बेनि सायाव गोसो बोगथाबो। बैफोर गोसो बोगथाबनायनि थाखायनो गोबां गाव जि ओ रोंगौथि बे रोंगौथिजों आरो गोसो बोगथाबनायजों जों गावबा- गाव जोङो जि लामा बेजों थांनायखौ नुनो मोनो आरो गोबांखौनो औ बिदि थांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांनियाव फंसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन? जे जोङो फरायनायजोंनो जेनेबा गावनि जिउखौ खांनो हायो ना फरायालासेबो जोङो गावनि जिउखौ खांलांनो हायो?
नंगौ जोङो जेरैहाय फरायनानै जोंनो माबा मोनसे फालांगि मावनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ नङा होमबा नोंथां? जों सोलोंथाइ गैयालासिनोहाय जोंहा फालांगि मावनोबो जों उसुबिदा जायो। जों जुदि साननोनो रोङाब्ला माबायदिहाय जोङो फालांगि मावनो जोंनो गिबियाव सोलोंथाइया जोबोर गोनां नोंथां औ बेबादिनो जोङो औ बेबादिनो जोङो खायसे खायसेया सोलोंथाइ गैयालासेनो बिदिनोबो एसे एनैखौ जोङो
फालांगि मावनानै जानायखौबो नुयो नाथाय जोंनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार
जोङो औ माबे फालांगिखौ मावोब्ला साबसिन जागोन मा मोजांसिन जागोन बेखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो मोननो हागोन नोंथां आरो जोङो जुदि सोलोंथाइ लानायनि उनावहाय बेबादिनो साख्रि आरि मावनानैबो जोङो जोङो जिउखौ दैदेनलांनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो माने जोंनिया बे सोलोंथाइ लायालासेनोबो जोङो जिउखौ खांनो हायो थेवबाबो जोङो सोलोंथाइ लानानै जि जिउ खांगोन अब्ला गावखौनो साबसिन हामसिन दोननानै सानगोन दानि मुगायाव आरो न बेवहाय जोंनिया सोलोंथाइ लाब्लाथाय गावनो माने गावखौनो माने मा बुंगोन बेखौ जोङो गावनो माने गावनि सायावनो गसंनाय होननानै बुङो जायखौ जोङो बहाबाफोर थांबाथाय जोंनिया बायदि रोखोमनि जोंनिया हमना लाबाय जोङो बै फालांगिखौनो खालामबाय फालांगि खालामबाबो जोङो गुबुन मानसिजों सावरायनायजों लोगोसे जों बायदिसिना फरायनो रोंनांगोन अब्लासो गावनो माने फरायखांनानै एबा जोङो बै दानियाथ' गोदान मुगायाव जोंनिया आरोों दाफोराबो जेनेबा टेक्न'लजिफोराबो गोदान गोदान फैबाय नालाय बैफोरखौ जोङो बाहायनोबो हानांगोन दा होमबानियाासो जोङो माने गावखौनो गोग्गो आरो माने बेखौ बे माने मुलुग गाव गावखौनो गसंनानै थानो हानायनि राहा मोनो आरो बेनिखायनो उन्दै समावनो जि जोंङो नांगौखिनि सोलोंथाइखौ लानाया जोबोद मोजां एबा साबसिन जायो होननानै सानो आरो नोंथां आरो बिदिनो जोङो औ बे सोलोंथाइखौ दानियाथ' गोबां नुयो माने फरायसाफोरा गोबाङैनो माने सोलों फरायसालिफोराव थाङो गोदो बिदि नुवामोन दा गाव जि साननाय जोंनिया जायगा जायगाबो बिदिनो जि सोलोंथाइ लानायनि जोहैनो न'फोरावबो जोंनिया जि जौगाबाय आरो गामिफोरा जौगाबाय बदि सोलोंथाइ लानायजोंनो लोगोसे जौगाबोदों आरो जौगालांगोन बिदिनो जोंनिया फरायसालिफोराव थांनानै जि सोलोंथाइ लाबाय नंगौना नोंथां
औ
औ बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय दिनै सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिदो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोन्थों नोंथां